हेलोव
औ खुलुमबाय नोंथांनिसिम।
खुलुमबाय नोंथां।
औ औ ओह गिबियावनो ओह गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि थाबाय नोंथां निसिम
नोंगौ नोंथां नोंथांसिमबो गोजोन फुंबिलिसमनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय।
नोंथाङा दासान्दै मा मा मावगासिनो दंङ?
नोंगौ नोंथां जिहेथु दा दैलां बोथोर सफैबाय दैलां बो फोर जों गोरोबनानै दा जों माइ फोथाराव एबा दुब्लिबारियाव जों माइ गायनायावजों मुखुब जाहांदों।
औ औ औ थिगानो दंङ ओ बिदिब्ला नोंथां जों फंनैसो खोथा सावरायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन
औ आं नोंथांजों दा ओ माखासे जिब जुनार बा नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा जिब जुनार फिनाय जायो बेनि बागै नोंथांजों सावरायनो लुबैदों दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओरै नो मा मा जिन जुनार फिनाय जायो?
नंगौ नोंथां। जोंनि बे ओनसोलाव एबा आं थानाय जागायाव जोंङो मोसौ आथ जोंनि बर' माहारि हिसाबै थाखाबाय
औ औ औ औ
अमा, हांसो
ओ
बेखिनिखौ आं नुनो मोनदों आरो जे जोंनि बे आं थानाय जागायाव बेखिनि जिब जुनारखौ उम नोंथांमोननिथिं ओरैनो मा मा जिब बिनि अनगायै मैसोखो मैसो। मैसोखौ मिथियोना बे आबाद नाय जायो आरो।
उम उम बेनिफ्राय औ औ जोंनिथिंबो नों थां बुंनाय बादिनो अ मोसौआथ थाखाबाय बेनिफ्राय ओ अमा होनोब्ला थ बयनिबो नख खराव बा जोंनि समाजाव बयनिबो नख नखर थाखायो नङा होम्बा जायखौ नों जाय बेदरा माने जोंनि गाहाय बेदर बादि होननानै सानना लाजायो बेथ थाबाय बेनिफ्राय दाउ, हांसो था बाय बोरमा थाबाय। बिनिफ्राय ओ माने मोनफ्रोमबो नखरा फिसाब्लाबो ओ मैसोफोखौ फियो नोंथां बुंनाय बायदिनो। ओ बिनिफ्राय ओ सैमा मावजिबो फिदेरनाय जायो ओ जेराव जों सैमानिफ फ्राय ओ माखासे मुलाम्फ फा मोननो हायो नङा होमबा। ओ बेयो जोंनि मानसिनि रावखौ। ओ बुजियो बा मानसि बिगोमाखौ मानिनानै ओ माखासे बिथिंखौ बियो मानि मानियो। बेनिफ्राय माउजियाबो जोंनो गोबां मग मदद खालामो जेरैहाय नोंङो नोंनि नआव थानाय एन्जरफोरखौ ओ बियो जानानै नोंनि खहा खालामनाय ओ जि जोम बा माइ दै खहा खालामनायखौ ओ इसेबाबो खमायहोयो नङा होमबा।
औ।
औ औ। ओ बिनि अनगायैबो नोंथांमोननि ओनसोलाव हाग्रानि माबाफोर जुनारफोर फैयो नामा?
नोंगौ ओन्थां नों होननाय बायदिनो जोंनि एरियायाव हाग्रानि मैदेरा फैयो अब्लाबो जोंनि गामियाव फैदेरा फैयो फै फैया। जोंनि गामि खालाय एबा जों आं थानाय जागानि थाम ब्रै किलमिटारसो गोजानाव मोनसे हाग्रा होननाय हाग्रा दं बा गोथौ जायगा बे गोथौ जायगायाव बेयो मैदेरा फैयो फैनानै माखासे जोंनि बे गोजौ लेभेलनि बा गामि ओनसोलनि मानसिया बै हाग्रायाव थांनानै जेब्ला आबाद मावहैयो जेरै आलु आबाद मावहैनाय जायो । बेसर आबाद मावहैनाय जायो। मटर आबाद मावनाय जायो बै आबाद मावनाय जायगायाव बै माबाया मैदेरा थानानै बैसोरनि जिखिनि थानाय जायगाफोरखो उदपाथ खालामबाय थानायखो आं नुबाय थानो नुबाय थादों आरो
औ औ माने खेथिफोरखौ
खेथि औ खेथिफोरखौ मस्थ खा मस्थ खालामना होयो बिदिनो केम्पफोरखौ से फायना होनायखौ नुबाय थानो नुबाय थानाय जादों आरो अब्लाबो मानसिखो आख्रमन खालामनायखो दासिम हालागै नुथवाखै
उम मैदेरनि अनगायैबो गुबुन जुनारफोर जेरै ओ मुसा सियालफोर बेफोरबायदि ओ जुनारफ्रा नोंथांमोननि ओनसोलाव एसेबाबो खहा खालामो नामा
नोंगौ नोंथां नों होननाय बायदिनो जोंनिथिं बिदिनो सियाल मोसा बेफोरबायदिखौ आं दासिमहालागै नुथवाखै आरो
ओ औ औ औ ओरैनो बेफोरनि अनगायैबो ओ गुबुन जुनारफोर नोंथांमोननि ओनसोलनि खाथिनि हाग्रायाव दङ नामा जेरैहाय ओ हाग्रानि अमा बा हाग्रानि मै बेफोरबायदि मोननाय जायो नामा
नोंगौ नोंथां नों होननाय बायदि हाग्रानि अमा मै बेफोर इदि बुस्थुखो हाग्रानि अमाखौ नुफेराखै खिन्थु मै होननाय बुस्थुखो आङो जोंनि खाथि खाला हाग्रायाव दं होननानै आंङो एसे एसे खोनाबाय थादों आरो सम सम फैयो हो होननानै जोंनि खोनानो मोनदों आरो जो जोंनि जागायाव अरुनाचल खाथिजो जाहैबाय नालाय सम सम बेरायनो फैनाय खोनादों आं माने
बेनिफ्राय गोदोथ जोङो जोंनि समाजाव मैहुर खालामनाय हुदा दंमोन नङा होमबा
नंगौ नोंथां
औ ओ आथिखालावबो दासिमबो नोंथांमोननि ओनसोलाव बा नोंथांमोननि एरियायाव ओ हाग्रानि जिब जुनारखौ मैहुर खालामनाय हुदाफोर दङ नामा
नंगौ नोंथां गोदो बिदि मैुहुर मैहुर खालामनायखौ आबो नुबोदोंमोन नाथाय फैयै फैयो दिनैनि दिनाव बै मैहुर खालामनाय दाखौ गारनाय खौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि एरियायाव जिहेथु था दिनैनि दिना बिनि सुबुंफोरा गासिबो बेस्थ जाजोब्बाय गावबागाव खामानिया मुखुब जाजोब्बाय जायनि जाहोनावनो दिनै गावजों गाव लोगो मोनदायला बिनि जाउनाव बैफोर मैहुर खालामनाय हुदाफोरखो गारनो हमबाय आरो लासै लासैनो।
औ औ आरो मैहुर खालामनायखौ बा जिब जुनार बुथारनाया आयेननि नोेजेराव बेरेखा नालाय। माने दाय गोनां नालाय बेनिखायनो औ बेनिखायनो बेनिफ्राय मानसिफ्रा गोजान जालांबाय आरो ना।
नंगौ नोंथां नंगौ।
औ औ ओ बेनि अनगायैबो ओ हाग्रायावथ गोबां ओ जिब जुनारनि अनगायैबो गोबां दाउसिन दाउला मोननाय जायो नङा होमबा औ नोंथांनि एरिया नोंथांनि गामि ओनसोलफ्राव हाग्रानि दाउसिन दाउलाफोरखौ न'आव फिसिनाय हुदा दं नामा?
नोंगौ नोंथां आं दा नुनाय हिसाबै हाग्रानि जिथुनिखै दाउसिन दाउला होनबाथाय आङो फिसिनायखौ नुफेराखै खिन्थु गोदोफोर जोङो नुयोमोन बै दाउस्रिखौ जोङो न' न' न- न'फोराव फिसिनाय नुनो मोन्दोंमोन। मानबा दाउस्रिया उन्दैनि बेनो फिसिबाथाय मानसिनि जिथुनिखि राव रायज्लायनाय बेखौ सोनानै लानो हायोमोन आरो खिनथु दिनैनि बेयाव आङो बे फिसिनायखौ खम बुहुद खमखौनो नुनो मोननाय जादों नुनो मोनदों आरो।
औ औ। बेनिफ्राय ओरैनो नों नोंथांमोननि ओनसोलाव मा मा दावफोर नुनो मोननाय जायो।
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावथ गोदोनि नुबाय थानाय बादिनो बेफोरबायदिनो दाउस्रि, दाउब' दाउखा। सिला। बेफोरबायदिनो दाउ थुुब।
औ
दाउलुर बेफोरबायदिनो दाउखौ गोदोनि जि नुयो बेखोनो नुबाय नुबाय थादों आरो दाउब, दाउस्रि बेफोरखौनो दाउ देंखोर, दाउ गुलदुब बेफोरखौनो नुबाय थादों आरो नुबाय थादों बेलेग गोदान दाउ आं नुफेराखै आरो नोंथां । जोंनि एरियायाव।
ओ जाखिनि जोंनि भारत औ जोंनिथिं
सखा दउथु। ओ जोंनियाबो इसे ओ हाग्रा खाथि जायो नालाय माने मालाबा ओ दावराइफोरबो गामियाव नुनो मोननाय जायो । बेनिफ्राय ओ जायखौ जोङो एसे खम बिबाङै मोनो थनेस्ट दाव नङा होमबा नोंथाङा मिथियोना धनेस दाउखौ? ओ बेखौबो ओ बे बेखौबो जोंनि हाग्रा ओनसोलाव सम सम नुनो मोननाय जायो आरो । बिनिफ्राय ओ मोख्राफोराथ दंखायोआनोसै बेनिफ्राय अमा थावख्रिबो मोननाय जायो । जोंनियाव औ।
नोंहा
औ बुंलाय
नोंथां नोंथाङा जे बुंदो मोख्रा, मोख्राया नोंथांमोननि गामियाव फैनानै माबाफोर उसुबिदा खालामफोर फैयो नामा?
ओ थारैनो नोंथां औ थारैनो । ओ मोख्रायाथ' जेनेबा एसे मा मा होनगोन बेखौ दलर थानो रोङि मोनसे जुनार नङा होमबा
नंगौ नोंथां ।
औ दा जोंनिया जोंनियाबो हाग्रा ओनसोल खाथिखाय मोख्राया मालाबा जोंनि ओनसोलनि खेथिफोरखौ बा आबाद मावनायफोरखौ जानानै खहा खालामो। जेरैहाय नों सबायफोर फैयोब्ला बा मैगं थाइगं गायोब्ला ओ थाइबेंआनो होन ओ गुबुन जिंखा बहलानो होन बेफोरखौ जानानै माने ओ आबादारिखौ खहा खालामो। औ औ बिनि फ्राय नोङो दाथ दैज्लां बोथोर नङा होमबा? थाइजौ, खान्थालनि सम लिसुनि सम दा बेफोर मोनोबा माने बिफाङाव जानानै माने ओ जोंखौ जोंनि माने थाइजौ खान्थालखौ बिथां बिसोरो मोख्राफ्रा जानानै माने ओ जों खौ मालाबा जा होयि खालामो आरो।
औ।
औ औ।
बेफोरबायदि नोंथांमोनथिं बै मै-मैदेर मैदेरफोरा नोंथांमोननिथिं गामि ओनसोलाव फैनानै बेफोरबायदि उदफात खालामनाय एबा आबादारिफोरखौ खहा खालामनाय नोंथाङा नुबाय नुदोंमोन नामा?
औ नंगौ नोंथां, औ औ। ओ जोंनियाबो हाग्राया खाथि हिसाबै मैदेरफ्रा फैआनो ओ माइ जाफैयो माबलाबा ओरैबायदि उफुदुख खालामो नआव दोनथुमनाय माइखौबो माने नखौ बोफ्लंनानै नखौ सिफायनानै बिसोर जाफैयो आरो। ओ गोदोनिफ्राय खोनादों जों गोदोहाय मैहुर खालामनाय समाव गोबां जोंनि गामियारि ओ आबै आबौफ्रा गोदोनि सिनियर मानसिफ्रा मैदेरजों गोबां मानसियानो बुथारजादों होननानै जों खोनानो मोनदों ओ नाथाय आथिखालाव जों मैदेरजों बिदिबायदि मानसि बुथारजानायखौ जों खोनानो मोनला। औ।
नोंगौ नोंथां नों होननाय बायदिनो जोंनि एरि-एरियाथिंबो नों होननाय बायदिनो सेम प्रब्लेमा जोंनिथिंबो जाबाय थानायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै सुबुं माहारिनि माइफोरखौ जालांनाय सोरनिबा न सिफायनाय सोरनिबा आबाद खहा खालामनाय बेफोरबायदिखौ जोंबो नुबाय थादों
ओ बिदिब्ला नोंथां बेखिनियावनो नोंथांनि सावरायनायखौ इसेयावनो फोजोबनोसै नामा?
नंगौ नोंथां नंगौ
औ औ दे